हेलौ औ नोंथां औ खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फोरा ओ मा मा आबादखौ मावो आरो मा मा फोथोराव जों बर'फ्रा बांसिन आबादखौ मावो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला जागायदिनि नोंथां‌ ना? औ जोङो बर'फोरा ओ बुंनो थाङोब्ला जों बर'फ्रा मोननै बोथोराव जोङो आबादखौ जोङो ग्रोम ग्रोमै मावो गासिबो। जों दिनै ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव जों बर'फ्रा गोबां रोखोमनि आबादखौ जों मावनानै जायो आरो नोंथां। थिग बिदिनो जों दैज्लां बोथोरनि आबाद बेखौ होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनोबो सिगाङाव फोरमायनो सानदों जेरै जोङो माइ आबाद।
उम।
बर'फोरा ओंखामखौनो जों गाहाय जाग्रा आदार हिसा‌ हिसाबै जानाय लाय बर'फ्रा दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद बांसिनै मावो आरो नोंथां। ओ गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ मावनोब्ला जोङो मोजां बिधानखौ नांगौ जायो। आरो जों मोजां बिदानखौ बेखौ जोङो सोमनानै लानाय जायो आरो दै एफा दैखर फोराव थिग बिदिनो बेखौ साननै सानथाम सोबनायनि उनाव बे बेखौ जोङो बोखाङो बोखांनानै जोङो ओ सायाव बोखांनानै जोङो बेखौ खोबनानै दोनो आरो बस्थाजों। बेनि फ्राय बेयो जेब्ला गाजा खिलिगोन अब्ला जोङो एवग्लिनानै हा लानाय दुब्लियाव जोङो फोनाय जायो आरो खोथिया हिसाबै। आरो बेखौ जोङो ओ थामजि एबा नैजिबा दिननि उनाव जों बेखौ फिन गोदानै फुफिननानै आरो बेखौ गायफिननाय जायो आरो माइ गायनानै। जेब्ला नों थाङा जेरै माइखौ मोजां हाखौ जेरै मोजाङै एवना लानानै जुदि फोमोननानै लाखायोब्ला नों बे समाव नोङो माइखौ गायना होबानो जागोन आरो। आथि खालाव जोंनि ओनसोलावहाय माइखौ जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन एवनायखौ जों नुयो। आथिखालाव जोङो नांगोलजों एवबांनाया जाला खम जायो। आरो लोगोसे जोङो गोबां माइखौ जों गायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बाहादुर, रनजित लोगोसे माइ ब्रा, जोसा, ब्लेक राइस होनना बुङो जायखौ गोसोम माय। आरो बिदिनो जोङो रन ओ कुथुर पुकुथुर बिदिनो ओ आसारि बेफोर रखम माइखौ जों जोंनि ओनसोलाव गायो आरो। अब्लाबो जोङो बांसिनै जों बाहादुर आरो रनजिदखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन मानसि यानो गायो आरो बियो जिखि जाया हायावनो जोङो मोजां फसल मोनो आरो जायनि थाखाय जोङो बे माइ आबादखौ जों बांसिन गायनाय जायो आरो। बेनि गेजेरजों जों दै ज्लां बोथोराव गोबां आबादखौ मावो जेरै पटल, भिन्दि बिदिनो बहल, लेस्रा
उम।
आरो खुमब्रा बिदिनो आरो दा जोङो बारि खनायाव जों मोननो हायो जेरै मैथा बेफोरखौ जोङो बर'फ्रा मावो आरो जोङो आबाद हिसाबै। आरो लोगोसे जोङो दे मेसें बोथोरावथो जों गोबां आबादखौ जों मावनो हायो मेसे जङावबो आलु मटर बिदिनो
उम।
फान्थाव मखि जायखौ टमेट' होननानै बुङो बेफोरखौ जों मावो लोगोसे आलुजों लोगोसे जोङो इसकुवास बेफोर खौ जों गायो इस्कुवाासनो आरो लोगोसे जोङो गायबावो जोङो खौ ओ मा होनना बुंगोन बेखौ बेस सर बेसरफोरखौबो जों सबाय बिदिनो जों जुखाम खांख्रि बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औ मा मा मा बोथोराव जोङो मा मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय।
औ औ जागोन नोंथां। दा जोंनियावबो नोंथाङा दासो बावै सिगां फोरमायलांनाय बादि माने दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बे मोननै बोथोराव माखासे आबादखौ बि था खालामनानै गायनायखौ नुनो मोनो।
औ
दा आङो गिबियावनो दैज्लां बोथोरनिखौ फोरमायग्रोसै। नोंथाङा दहायसो सिगाङाव बुंनाय बायदि जोंनि गुबै जाग्रा आदार गुदियानो जाहैबाय जोंना ओंखाम। दा ओंखाम जानोबा जोंहा माइरं नांगौ माइ गायनांगौ ओंखायनो दा माइ माइ आबादा जोंनि गिबि हिसाबै दैज्लांनि समावहाय जोंनियाव माइखौनो गायजोबनाय जायो। फ्राय बांसिनानो माइखौ गायो गुबुन जेबो रोखोमनि बेबाय जे आबाद नोखौ बेबादि माइ बाददि गोबाङै गायनाय जाया। आरो माइखौ जोंहा ओ अखानि दैखौ बिथा खालामनानैनो बा अखानि दैनि सायाव बांसिन सोनारनानैनो गायनाय जायो आरो। ओ दा माइ होननानै बुङोब्ला माइनि जाथोआव जोंहा ओ बेबायदिनो जोंनियावबो नोंथां मख'नाय बायदि जोसा, माइब्रा फुलफाख्रि, रन्जित रन्जना, सादु बेफोरबायदि मुंनि माइ खौहाय जोंनियाव गायनाय नुनो मोनो आरो दा माइखौहाय जोंनियाव खायफाया ओ खासिया गायनायखौबो दाबो नुनो मोनो। मानो होनना बुंबा खासिया गायनाया डाबल जायो आरो बिदि डाबल जायोब्लाबो माने आबादारिफोरा फोथायो जे बेबायदि गायोबा माइआ रग' रग' जायो बिदां गोलाव जायो आरो गुुला जाया होननानै जोंनियाव बिदि खोथा ओ दङबा फोथायनानै लायो आरो बेबायदि। आरो दैज्लाङावहाय खायफा खायफाया ओ मैथा फाथो होनो जायखौ माने बेनि बिलाइखौ जाया। जिहेथु बेनिफ्राय मैथा फाथोनिफ्राय जोङो दुरुं दुरुंखौहाय लायो बेजों लोगोसेनो आरो जोंहा फथिसिनाय सेरना जायखौ होनो। बेखौ आरो बेखौबो गोबां मावनायखौ नुनो मोनो सम सम। आरो लोगोसेनो खायफा खायफाया दैज्लांनि समावहाय जोंनियाव गोजौ हाखौ। जेरावनाखि माइआ जानो नागिरा बेबायदि हाखौहाय गोजौ जायगाखौ खौ नायनानै बेवहाय जोगोनार आरो फोरला जायखौ भलबो होनो माखासे जायगाफोराव जोंनियाव। फोरला होननानै बुङो बेखौ गोबां माने गायनानै बैसां होनानै बेयाव मानला होनाय जायो आरो जोंनियाव आरो बेजों लोगोसेनो मेसें बोथोरावथ' नोंथां मख'नाय बायदिनो। आलुआथ' थाखाबाय।
औ
ओमफ्राय सबाय सिबिं बेसर मागा बेफोरखौहाय फोनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालावहाय माखासेखौ फोलाब्लाबो गोबां गामिनि आबादारि बेसरखौ आरो मागाखौ बिसोर मोननैखौ बांसिनै जोंनियावहाय। माने गोबां गुवार गुवार फोनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे जुमखामखौबो लासै लासैनो गायनायनि बिबाङा बारायनायनि बेफ्राय बारायबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां।
औ
दा बेबायदिनो जोंनियावबो
नंगौ नों जोङो मेसें बोथोराव जोंनि ओनसोलावहाय नों थां जोङो गोबां मानसियानो जोङो ट्रेक्टरजों एवनानैनो गायो मानोना आथिखालाव जोङो जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो सावरि बादालि जानाया जोहा खमायलांबाय नङा होमबा गोदो जोङो ज' ज' जाजाय सावरि बादालि जायोमोन आरो जोङो गंसे बा गंनै हालिजों जोङो गोबां बिगा बिगा हाफोरखौ जोङो एवनानै जोङो माइखौ थाब गायनो हाया थिग बेखायनो जोङो आथिखालाव जोंङ ट्रेक्टर बानायनानै जोङो से घन्टायावनो जोङो बिगाब्रै बिगाबा हाल एवनानै जोङो दिनै एवनो हायो नङा होमबा ट्रेक्टर एवोब्ला अब्ला जोङो ट्रेक्टरजों एवोब्ला जोङो थाब खालामनानै जों थाब गायनानै जों फोजोबनो हायो आरो। मानोना जोंनि आबाद मावनाया बोथोरजों अरायबो लोब्बा दङ जोङो नांगौ रोखोमनि अखा गोग्लैब्लासो दुब्लि फोथाराव अब्लासो जों माइखौ मोजाङै गायनो हागोन बेखायनो जों जोंहा जेसेबांनो लास्ट जालाङो बिथिंनो आगषस्ट सेप्तेम्बर जालाङो एफा एसेबांनो जोंनिया अखाया खमायलाङो बोथोरा बै समाव जोङो रानस्राव जानो हमो नङा होमबा।
औ
जोङो बे समाव जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो थाब फोजोबनो हाया जायो आरो।
उम
आरो नोंथाङा बुंनायनि बायसा जोंनि ओनसोलावबो गोरान खेथिखौ जों गोबां आबादखौनो जों मावो आरो जोंनि ओनसोलाव से पारसेन्ट बा नै पारसेन्ट जौखोन्दोआ जोंहा माने थास'अ सरि बैखौ गायनाय जायो आरो जाय माइ आबादखौ खम बिबांनि जोंङो गायनाय जायो आरो आरो जोंङो ओंख्रिखौथ' जों गोबां गायजोबखायो नोंथाङाबो लांखाबो जेरै जोंङो सबाय बिदिनो जोंङो बेसर बेफोरखौ जों फोखायो आरो जों दैज्लां बोथोराव बेफोरो जोंनि थाखाय न'खराव जोंङो फिनानै लायोब्ला जोंङो बेफोरखौ जों फेरेनानैबो जों थाव जानो हायो बेसरफोरखौ नङा होमबा? बेफोर जोंनि था जाय जोबोर मोजां आरो न'आवनो गायनानै जोंङो अर्गेनिक जुदि जों जानो हायोब्ला जोंनि देहाया जोबोर माने कन्ट्रलाव थायो आरो जोंनि जों बाहेरनिफ्रायखौ जों जायोब्ला जों गोबां बिक्सार लानानै जोंङो थाव गुबैफोरखौ जों बाहायनाय जायो नङा होमबा। नाथाय न'निखौ जों बायोब्ला बेयाव जेबो जोंनि देहानि जेंना गैया आरो।
औ औ
जोंङो आरो लोगोसे आबाद होननानै बुङोब्ला जोंङो मेसें बोथोराव बैयो जायखौ जोंङो बैग्रि होननानै बुङो नङा होमबा बैग्रि फोराबो जोंङो एभेलेबल जों मोनो। बैग्रिखौबो औ बेखौबो जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसियानो गायो आरो। लोगोसे जोंङो स्ट्रबेरि होननानै बुङो नङा होमबा बे बेखौबो जोंनि ओनसोलाव गायो आरो स्ट्रबेरियाथ' खननै खोनथाम ओंखारो बे मेसेङावबो दैज्लाङावबो बिनि फसलखौ जों मोनो आरो नोंथां बि नानै जोंनि ओनसोलाव जोंङो गोबां आबादखौ जों मावो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थ' साहा आबादा जोंना माइजोंनो एखे माने बेसेन दोङो आरो माइया जेरैबायसा खस्थ' होयो गोबां गायनानै जों दिनै बिगा बिगा गायो थिग बिदिनो जोंङो साहा आबादखौबो जोंङो गय बिफांनि सेराव लोगोसे नोंङो दुब्लि लांदां फोथार बोरि हायाव जोंङो साहा आबादखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोंङो गोबां बिदिनो जों फसल मोननो हायो माइ आबादनिफ्राय। आरो लोगोसे साबलाइनिफ्रायबो बिदिनो जोंङो बर'फोरा गोबां आबादखौ मावनाय मावो बिदिनो जोंङो आरो जों मुख बावनो होनबाबो जोंङो दा हाबावो जेरै बायसा जोंङो नोंथाङाबो बेखौ थिगौ जोंनि बे आबाद नङा होनबा? बे आबादखौ जोंङो जोंनि जानायनि थाखायल' मावा जोंङो बेखौ। फाननाबो हाथाय बाजाराव फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
अ जागोन नोंथां जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ सावरायनो मोननानै।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।